नोंथां।
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा?
औ ओरैनो दंथ'यो आङो दायो।
अ बिब्दिब्ला दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिब्दिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि जोङो बिफां लाइफांजों मा मा बानायनाय जायो। बेफोरनि बारै एसे नोंथाङा फोरमायलांग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां गिबियावनो जोंना बिफां लाइफां होनना बुङोब्लाथ जोंनिया जोंनि थाखाय बिफां लाइफाङा जोबोद गोनांथार जेरै जोङो हां लानायावहाय जोङो जेरै बिफां लाइफाङा जोनो अक्सिजेन होयो आरो जों बिफां लाइफांनो कार्बन डाइ अक्साइड हो नङा होनोमबा नोंथां?
औ।
औ बेबायदिनो आरो जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बिफां लाइफांखौ जों माने जोंनि जाखिनि था नाय रायजो जानाय समाव नांगौ जानाय ओ मुवा बेसाद बा थांना थासान्दियाव नांगौ जानायखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो लाबोनाय जादों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
जेरै साननानै ला जोंना जानायनिफ्राय लायोब्लाबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो गासिखौबो जोङो बुथुमनानै लानाय जायो। जेरै जोंनिया माइ आबाद होनोब्लाबो जोंनिया बे मोनसे लाइफाङाव गोलैययो नङा होमबा नोंथां। आरो माखासे मैगं थाइगं बेफोरबो जोंनिया माखासे लाइफांफोर बिनिफ्रायनो जोङो बुथुमनानै जोंनि जा जामु आदार बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो जानाय जायो आरो ना।
औ।
आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनिया माखासे बिफांफोरावबो जोंना फिथाइ थायो जेरै दनि दानि दैज्लां समावथ जोंना थाइजौ खान्थाल बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर दङ। बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो आरो जोंनिया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने बिफां लाइ फांनि फिथाइफोराव जा प्रटिन बा भिटामिनफोर थायो बे जोंनि देहानि थाखायबो खोब मोजां आर ना नोंथां।
औ।
औ आरो जोङो ओ। थांना थानायावहाय जोङो सिगांनि समावथ' दानि बायदि जोंनिया फाकानि बा सिमेन्टनि इथाफोरनि न' गैयामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जोङो सिगां समावहाय जा बिफां लाइ बिफांफोर बेनिफ्रायनो जोङो न' बां थानाय फोरखौ बानायना लायोमोन आरो जेरै जोङो
औ
न'नि बेलायाव बुङोब्ला औवा औवाखौ जोङो सिगां खुन्थियानिफ्राय लानानै जोङो इन्जुरसिमाव जोङो गासैखौबो औवानि माखासे औवाखौ जोङो खामि खाथि बाहायनानै जोङो इन्जुरफोर हेबोमोन ओ
औ
न'नि खुन्थाफोर बानायोमोन लोगोसे जोङो जा उन्दुग्रा बा आलना बेफोरखौबो जोङो सिगांनि समाव औवानि बा दंफांनिफोरखौ बानायनानै लानाय नुयोमोन आरो
औ
आरो जोंनिया मोनसे दङ ओंखाम संनायाव जोङो सिगांनि समावहाय गेस बायदिसिनाफ्रा इसिबां गैयामोन नङा होमबा नोंथां
औ
बेयावहायबो जोङो माखासे बन बनफोरखौ बाहायनो थाखाय जोङो दंफां बा लाइफां बेफोरनिफ्रायनो जोङो बाहायनाय जायोमोन आरो ना नोंथां
औ
औ आरो बेबायदिनो जोंनिया माखासे जोंनि बर'फोरनि जा ओ दोरोङारि आइजें आयलाफोर दङ बेखौबो जोङो माने ओ मिथिंगानिफ्राय बा बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लायोमोन आरो जेरै संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाय नैबेफोरखौ जोङो औवानिफ्राय बानायना लानाय जायोमोन आरो
औ
आरो बिदिनो जोंनिया माखासे जोङो बिफां लाइफांफोरा जोंनिया माखासे लाइफांफोरा जोंनिया माखासे मुलि हिसाबैबो जोंनिया बाहायजायो सिगांनि समाव माने गोदो गोदाय इसिबां डक्टरफोरनिबो एभेलेबेल थाया थायामोन नालाय नोंथां बेनि बेखायनो माने माखासे लोमजानाय समावहाय जोङो हाग्रानिफ्राय जोङो लाइफांफोरखौ माने माखासे बुथुमनानै मुलि हिसाबै बाहायबोयोमोन आरो
औ
आरो जोंना बिदिनो दंबावो गोबांनो जेरै जोङो दंफांफोरनिफ्राय बा ओ जोङो ब्रेन्स देक्स नै बेफोरबायदिखौबो जोङो बानायोमोन आरो जायखौ जोङो फरायसालिफ्रावबो दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नखरावबो जोङो सियार खामफ्लाय बायदि होननानै बेफोरखौ जोङो बिदिब्ला नोंथाङाबो जोंनि थाखाय मा मायाव थायोबा बिसेबां गोनांथि दङ बिनि सायाव फंनैसो फोरमायना होदो एसे
औ नोंथाङाथ' गोबाङैनो बुंलांजोब्बायानो आंबो फंनैसो बुंलां दिनै जोङो नंगौ गोदोनि दिनाव जोङो इसमितनि न' फाखानि न' बेफोरबायदि गैयामोन बेनि थाखाय जोङो औवाखौहायो गासैबावनो ओ इन्जुरनिफ्राय लानानै जोङो बिब्दिनो खुन्थियानिफ्राय लानानै उखुम मुदयाव होनायनिफ्राय लानानै जोङो औवाखौ बा बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि जोङो उखुमाव बो गोदो हायो थ' थुरिनि न' बेफोरबायदि बायदिसिना बेफोरनिसो जायोमोन नालाय उखुमा बेखायनो जोङो औवाखौ औवाखौनो माने बे उखुमावहाय खा फ्रानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोखि
औ नोंगौ
ओ आरो बिब्दिनो जोंहा ओ इन्जुरखौबो औवानिजोंनो ओ दानखावनानै बेबायदिनो खाथि जि जिरनानै बा बिदिनो दानखावनानै ओ इन्जुराव होनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि
औ
आरो जोङो बुंनो थांब्लाव थांबावोब्ला ओ जोङो ओ गोदान गोदान दिजेननि बा मडेलनि जोङो साथा बेरा हेब नानै ओ बेफोरखौबो फाननायखौ दानि जुगावबो नुनो मोनसै जोङो नङा होनब्ला ओम गोबां मोजां मोजां रोखोमनि बानायोसै आरो बेखौहाय दानि जुगावबो ओ गोदोहायबो बानायखायोमोन आरो दानि जु बो बानायो आरो बेफोरखौ नुनो मोनो ओ जोङो बांसिन बुंनो थाङोब्ला आरो जोङो दंफां लाइफांफोरजोंहाय जोङो गोदोथ' जोङो बिबदिनो लहानि बिसिना लहानि आलना बेफोरबायदि लहानि सियार लबारनि सियार बेफोरबायदि गैयामोन नालाय जोंनो दंफां जोंनो औ दंफांजोंनो जोङो ओ फालेंनिफ्राय लानानै ओ टेबोल, सियार, खामफ्लाय, दख्ला बेफोरबायदि आलना गासैबो बानायजोबनानै लायोमोन आरोखि न'आवनो गाव गावनि आ खाइजोंनो
औ नोंगौ
जों जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ दानि जुगाव बिफोर दंफांनि ओ दंफांजों बानायनाय ओ बिसनाफोरा जोबोद दामसै दानि जुगावहाय ओ ल'हानिखौहाय जोङो एसे खमनियावनो मोननायखौ नुनो मोनो आरोखि नाथाय जोङो ओ गोदोनि दिनाव बा दानि दिनसिमबो ओम ओ माने दंफांनि बिसिनायाव उन्दुबा साबसिन होननायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरोखि बेनिखायनो जोङो ओ बर'फोरा दासिमबो सोलिबोनानै बे दंफांनि बिसिनाखौ बांसिनानो बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला?
औ औ
ओ बिब्दिनो जोङो ओ बिफोरबायदि आगजुफोर बानायनानै फाननायावबो गोबां रां खामायनो हायो ओ बिसिना गंसे बायनो थाखायबा जोङो ओ जि रोजा रां बे फोरबायदिसिमाव गोग्लैहैयो नङा होनब्ला ओ बिब्दिनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो डाइनिंफोर बानायनानै सियारफोर बानायनानै ओ मरा बेफोरबायदिनो गोबां गोबां औवाजोंलाय दंफांजोंलाय बानायनानै ओ रां खामायनो हायो आरोखि जोङो औवाजों नोंथाङा बुंलांबावबाय ओ औवाजोंहाय आरो गुबुन गुबुन आगजुफोर मोननो हाबावो संग्राय सान्द्रि सेन ओ बेफोरबायदिनो जेखाइ खबाइ ओ बेफोरबायदिनो मोननो हाबावो आरोखि जोङो संग्रायखौथ' ओ मानसिनो जानो थाखाय आदारखौहाय माइगाब जुजाइ बासिनो थाखाय बेफोरखौहायो संग्राय सान्द्रि होननायखौहाय नांखा नांखाथारगौ नङा होनब्ला बेफोरखौबो जोङो ओ बानायनानै हेबनानै फानोब्ला जोङो गोबां रां मोनो
औ
बिब्दिनो जोङो ओ जेखाइ खबायखौबो हेबै हेबै दा दैलां समावथ' जोबोद ना सैयो नङा होनब्ला ओ बोथोर लायो बोथोर बोथोर जोङो बेफोरबायदिनो बानायै बानायै हेबै हेबै फाननो रोङोब्ला जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो औ बिदिनो ओ औवाफोरजोंबो गोबां मा होनो मुवा बेसाद आगजु बानायनानै ओ रां खामायनो हायो आरो दंफांफोरजोंथ' गोबाङानो हायो नङा होनब्ला अ गिदिर गिदिर न' लुनायफोरावबो जोङो बाथामफोरखौ माबाफोरजों हायो फारमा बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औवाफोरखौबो जोङो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बानायनायावहायो जोङो ओ लांनानै ओ बा न' लुनायावहायो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला
औ नोंगौ नों
औ बेफोरबायदिनो जोंनो औवा दंफां इदिनो दंफां लाइफांफोरा आरो जोंनो साया सायख्लुम होनो थाखायबो जोंनो ओ गोनांथारबो दंफां लाइफां नङाब्ला जोङो साया सायख्लुम गैयाजासे जोङो रान थाबलांनानै थैलांजोबगौमोन नङा होनब्ला ओ बिदिनो जोंनो थाखाय दंफां लाइफां थानाया गोनांथार आरो मानसिनि थाखाय जोंनि थानायनिफ्राय लानानै जिब जुनारनिफ्राय मानसि दुमसि जोंनो ओ गोबाङानो दंफां लाइफां बिफां थाब्लासो बार अखा फैनानै जोङो ओ मोजाङै थांनानै थानो हागोन आरोखि बिनिखायनो जोंनो दंफां लाइफांखौ नांथारगौ बिदिब्ला नोंथां औ
औ माने ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला माने जोङो हांखौ मोननाय नङा आरो लोगोसे जोंनिया ओ ओ बारफुराबो नांनाय नङा माने सोमखोर समायनायै थानाय नङा आरो ना बेनिखायनो जोबनायाव मोनसे आरो माने बिफां लाइफांखौथ' जोङो गाव दानफायनाङा गोसो गैयाब्ला माने माखासे खामानिफोरनि थाखाय जों दानफायनांगौ जायो आरो नोंथां बेनिखायनो फांसे दंफां दानफायोब्ला जोङो फांनै एबा फांथाम जोङो गायफिननानै दोननांगौ आरो ना अब्लासो माने
औ नंगौ
दानफायनायनि खहायाबो जानाय नङा आरो
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बिब्दिब्ला नों नोंथां दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां औ
औ